हा
अ नोंथाङा
औ आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंलु लानानै फैदोंमोन
औ
नोंथाङा बर'फोरनि ओंख्रिनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां बर'फोरनि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंना गोबां दं
ओ अनला दं ओ साम' ओ एम्फौ लाथा अमा औ नारजिजों अमा सबायजों औ ओमफ्राय इखि औवा मेवाइ जोंबो अनलाजोंबो जायो बिदिनो गोबां दं बिदिनो जोंना अनलाखौथ' मिथिखायो जोंना अनलाखो जोंना ब र'फ्रा हाबायाव हाथासुनियाव होनाय जायो होननानै बे नङाबा जाखाया जोंना ओ बिदिनो जोंना बायदिसिना फुजा होबा सोरबा ओ माने मा होनो नौ अन जानाय होनो जि माइरं गोरलै फुजा जानाय होनो बेफोरबायदियावबो जोंना अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो
औ नोंथां
दाउ बेदरजों जानाय जायो ओ बिदिनो ओ अमाखौबो बिदिनो ओ नारजिजों जानाय जायो आरो ओरैनो आलुजोंबो जानाय जायो आरो बायदिसिना माने गोबां बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन रोखोमनि बानायनानै जानो हायो आरो
औ आरो जोङो सबायजों साम'जोंबो जानो हायो बेबो बर'फोरनि मोनसे दिस
औ
आरो अनला खारै संनायनि प्रसेसाथ' बिदिनोसै अनलाखौ माइरंजों बानायनाय जायो आरो माइरंखौ रुइगा होनो थाखाय जोङो सोमनाबो दोननो हायो बेनिफ्राय माइरंङा रुइबाथाय जोङो बेखौ देयो गुन्दै खालामना लायो आरो बे गुन्दैजोंनो जों अनलाखौ सारै सारै संख्रै सामब्राम गुफुर बिब्दि अमा समाजों होनानै संना जायो आरो
औ औ आरो इथिं नाफामबोथ' दंखायो जोंना बर'फोरनि अ आरो बिदिनो गोबां दं खारै खो माबायदि बानायो एसे नोंथाङा बुंनानै होदो
औ नोंथां जोङो खारैखौथ' गुबैयै थालिर दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो थ' गिबियावनो जोङो थालिर दंफांखौ दानफायनानै लायो आरो फायना लानानै बेनि बिगुरखौ थालिर बिफांनि बिगुरखौ जिरनानै सान्दुङाव फोरानो आरो बे सान्दुुंङाव रानबाथाय जोङो बेखौ खावो आरो आरो खावनानै बै हांगारखौनो जोङो दै होनानै सेब थाबना खारै बनायनो हायो।
औ औ।
नोंथाङा नारजि ओंख्रिनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नारजि ओंख्रि खौथ जोंङो गिबियावनो ओ जोंनिआथ' फाथो फाथो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो नालाय बेखौ जों फोरानग्रोनानै लानानै बेखौ माने फोरानना लानानै गोरान जागोन नालाय बे बुस्थुआ गोरान जाबा बेखौ दैयाव सोमनानै दोन नांगौ दसे सम सोमना दोन्नानै ओ नारजिखौ माने नारजि खायसे खायसेनि न'खराव माने नार्जिखौ गोखा जानो हाया नालाय बेनि खायनो बे नारजिखौ एसे रुग्रोनानै लानाय जायो आरो रुग्रोनानै बेनि गोखा दैखौ गारनाय जायो। बेनिफ्राय बेयाव अमा बेदर होयोबा अमा बेदरखौ एवफ्रामना लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय बायदिसिना मा मा नांग गौ मुवा मस्ला मस्लि बेफोरखौ होग्रोनानै लाजोबनांगोन। बेनि उनावसो माने नारजिखौ बेयाव होनाय जागोन आरो ओमफाय होनानै बेनि उनाव खारै संख्रि होनानै मोजाङै गोदौ होबानो बेनो जाबाय आरो नारजि ओंख्रि।
औ जोबोद गोथाव जायो आरो।
औ औ औ।
आरो जोङो जेनेबा ला था लाथायाबो दङ जेनेबा लाथा फिसिनायनि प्रसेसखौथ' जों मिथिखायो थ' जों ङो लाथाखौ लाथाया जानाय बिलाइयाथ' इन्दि बिलाइयानो। स' जोङो ला ओमफ्राय फिथोबबो मोननो हायो आरो बे फिथोबजों जोङो मा मा होनो इन्दि जि बानायो गोदोनि आबै आबौमोना। बिबानायो दाथ बेफोरखौ आरो लाथाखौबो बारा गोदोनिबायसा
औ।
लाथाखौबो जोङो एवनानै जाजायो आरो बेबो मोनसे बर'फोर
औ। खोनानो मोनदों लाथाखौ अनजोबो जायो होनना खिन्थु दिनैसिम ट्राय खालामना नाय फेरनो मोनाखै आरो।
ज
बिदि होननाय खोनादो। ओमफ्रायथिं खांख्राइखौबोथ' मोनजा खाबाय जानांगौ?
औ।
औ औ। औ खोनायाखै नोंथां मा होनदो? हेल' हेल'।